औ
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ आं खोनागासिनो दं।
औ मा खालामदों नोंथाङा
आं दा ओरैनो जिरायना दङ।
आदसा खबरा मोजांना?
औ मोजाङानो
आदसा नोंथाङा ओ जेब्लाबो दिनखौ माबोरै स्टार्ट खालामो?
अ अ
फुंनि सिखारनायनिफ्राय हरनि उन्दुनायसिम औ
औ जेबा फुं जायो अब्ला जोङो मोखां सुनानै बिदिनो दसे बेरायो आरो ओ सोरबाफोराथ' साख्रि लानायफोरा लामा लामा खारलाबायो बिदिनो आं माब्लाबा गोसो जाबा ओमफ्राय खारो आरो ओमफ्राय इदिनो साहाफोर लोंलाबायसिगोन आरो इनि उनाव दसे थानानै ओंखाम जासिगोन ओमफ्राय बिदिनो बेलासि जाबाथाय आङो स्पर्टसफोर गेलेनो थाङो आरो ओ मोना जाबाथाय ओंखाम जासिगोन इनि उनाव दसे लेखाफोर नायलाबायसिगोन इनि उनाव आं उन्दुसिगोन आरो नोंहाङालाय गावनि बिसय खोन्थानो हागोन नामा?
औ आंबो बिदिनो फुङाव सिखारो ओमफ्राय सिखारनानै ओ यगा नङाबा मेडिटेसन खालामो आङो। बेनिफ्राय ओम फ्रेश जानानै मोखां सुनानै ब्रास खालामनानै बेनि उनाव फुंनि ओ दिनखौ स्टार्ट खालामो आरो दै गुदुंजों लोंग्रो दै गुदुं लोंनानै। ओमफ्राय दै गुदुं लोंखांनानै आं ओंखाम जायो। ओंखाम जाखांनानै आं दसे वाक खालामो सेभेन मिनिट्स बा टेन मिनिट्सनि थाखाय ओमफ्राय बेनि उनाव जेनेबा आंनि फरायनाय बा जा बेफोर खामानिखौ मावो बेफोर खामानिखौ मावखांनानै बेनि उनाव ओ सानजौफुनि ओंखाम जायो ओ बेनिफ्राय सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानैबो आं दसे वाक खालामो। वाक खालाम खांनानै आरो बिनि उनाव आंनि दैलि खामानिखौ मावो बेनि उनाव इदिनो बेलासियाव मालाबा ओ सा लोङो सा लोङो माबा आरो ओमफ्राय बिदिनो हरनि ओंखामबो जायो आरो हरनि ओंखामखौ जानानै उनाव दसे जिरायनाय बायदि खालामनानै ओमफ्राय उन्दुयो
औ
हेलौ खोनादोंना
नोंथाङा माबाफोर सोंनो सानो नामा औ
आदसा ओ नोंथाङा ओ बेसेबां टाइमाव सिखारो आरो बेसेबां टाइमाव उन्दुयो
मोनानिया अ खोनादोंना?
औ खोनादों दे बुं नोंथाङा आंलाय मा होनलालायखो नोंथांनिया एसे खोनाया खै नांथानाय बायदि जादों
खोनादों
औ औ दे आं आं खोनायाखैमोन औ दे बुंदो औ
आङो मालाबा नयथा एबा दसथा जायो आंङो
हेलौ
बेयो फिफा अर्ल्ड काप जागासिनो दं नालाय आं बेखौ मालाबा मालाबा नायो आरो
आतसा
नोंथांनि जाहोनखौलाय खोनथा हरनो हागोन नामा
आंनाबो बिदिनो जेनेबा खामानि मालाबा बिदि माबा थायाबा जेनेबा आंनि इम्परटेन्ट जेबो माबा थायाबा आंबो बिदिनो ओइट नाइन बिदियाव सिखारो आरो बेनिफ्राय बहाबा खामानि थायोबा फुङाव नो गोनां जायो आंनिफ्राय हर फराव उन्दुनाया बांसिन इलेभेनाव उन्दुयो आङो आदसा नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय मा मा खामानि मावो जेनेबा एक्सारसाइस बिदि माबा खालामो नामा हेल'
आरो आरो जाबाथ' आङो सानफ्रामबो भलिबल आंबो आं गेलेहैबाय थायो आरो
आतसा बेनिफ्राय
आंनाबो
हा
खोनायाखै आङो
अ नोंथाङा माबाफोर सोंनो सानोबा आंनाव सोंनो हागोन
नोंथाङा जेब्लाबो एक्सारसाइस खालामोना
औ खालामो
मा एक्सारसाइस खालामो
आङो बिदिनो बिदिनो फुं फुं हेलौ
दे खोन्थादो
अ आं एक्सारसाइस खालामो होनबाथ' दा द्लामानो दं आरो औ
बुंदो
आ हेल' हेल'
नोंथाङा सानसेयाव खैबार ओंखाम जायो?
आं सानसेयाव खननैल' जायो।
आदसा मा मा जायो?
ओ मा मा जायो होनबाथ' ओंख्रिजों ओंखाम जायो आरो ओंख्रिया मालाबा मालाबा बेदर जायो मालाबा इदिनोसै आरो।
आदसा नोंथाङा दा मा खालामगासिनो? फरायगासिनो माबा खामानि मावगासिनो?
दा आं नोजों रायलायगासिनो दं‌।
नङा आं बेखौ सोङाखैमोन। नोंथाङा गावनि दैलि लाइफआव मा खालामगासिनो?
हेल' हेल'
औ नोंथाङा आंनियाव माबा सोंबा सोंजागोन।
नोंथाङा आंनो बागाननि बिसय खोन्थानो हागोन ना? ओ साहा बागान
आं साहा बागाननि बागै एसेबां मिथिया मानोना आङो साहा बागान आबादखौबो मावफेराखै इनिफ्राय बेनि खाथियावबो थानाय नङा आरोना बेनिखायनो आं बेनि बागै जेबो खोन्थानो हानाय नङा। नोंथाङा मिथिगौ नामा बेनि बागै?
हेल'
नोंथाङालाय माबाफोर सोंनो सानो नामा आं फिननायखौ होगोन।
नोंथाङा दिनाव बेसेबां दै लोङो?
नोंनासो थावार गैयाना आंनासो गैयाब्रा
हेलौ